हेल' गोजोन बेलासिनि नों थांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
ओ आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां आङो नोंथांजों कल खालामनायनि ओंथियानो जाबाय नोंथांनाव माखासे गोनांथार बाथ्राफोर सावरायनो सानदों नोंथां नोंथाङा हान्था मेलानि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा आं हान्था मेलानि सोमोन्दै ओ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनायसै बिदिब्ला
अ नोंथाङा खोनासंलां बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनो दा जोङो हान्था मेला होननानै बुङोब्ला मा मिथियो जों थांलाय फैलायनि राहा बे थांलाय फैलाय राहायाव जोंहा अनेकथा रोखोमै खालामनो हायो नोङो ओ थांनायनि सायाव सोनारो बियो नों बबेयाव थांगोन बिनि सायाव सोनारो दा नोङो बबेबा गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला थाबसिन मोनहैनो थाखाय जोङो ओ जों जेरै उरां एबा रेलगारिफोरजों थांनांगौ जायो बेबायदि जायो नोंथां आरो नोङो जुदि दै बारनानैफोर थांनांगौ जायोब्ला जोङो बैफोराव नाव जाहाजफोरखौ बाहायनो हायो बा जोङो उरांफोरजोंबो थांनो हायो बैफोरबायदि जायगायाव नाथाय ट्रेनजों थांनो हानाय जाया आरो नोंथां दा आं गुदिनिफ्राय फारि फारि नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंना हान्था मेला होननानै बुङोब्ला बा थांलाय फैलायनि राहा होननानै बुङोब्ला जों साइकेलफोरजोंबो हायो बा थाबायनानैबो थांनो हायो साइकेलफोरजोंबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बा मटर गारिखौबो जों बाहायनो हायो बा जोङो रेलगारि बाहायनो हायो बा उरां बाहायनो हायो नाव जाहाज बेफोरबायदि थांलाय फैलायनि थाखाय बैफोरबायदि हान्था मेलाखौ जों बाहायनो हायो आरो नोंथां दा जोङो खाथिफोराव थांनांगौ जायोब्ला जों थाबायनानै नङाब्ला ओ बाइक नङाब्ला ओ मटर गारि नङाब्ला जोङो साइकेलफोरजोंबो थांनो हायो नोंथां दा जोंहा मटर गारि बाहायनांगौ जायोब्ला मटर गारिजों जोंहा गोबांथा बेबायदिनो गाज्रि उखुन्दै गनाय जायो दा बेफोरो आबहावायाव आब हावायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ बेनिखायनो जुदि जों सुबुंफ्रा जेसेबां हायो एसेबांनो माखासे पेट्रल बा डिजेलनि मटर गारिफोरखौ खमै बाहायोब्ला जों मोजां जागौ होननानै जोंनि आबहावानि थाखाय मोजां जागौ होननानै जों सानो आरो नोंथां दा बेनि अनगायैबो जों आरोबाव हान्था मेलानि थाखाय बाहायबावनो हायो जोंनिया रेलगारि थायो नोंथां रेल गारिया जोङो बबेबा गोजान जायगायाव जेनेबा नै घन्टा थाङोब्लाबो जुदि ओ थांग्रा स्टेसनफ्रा जुदि खाथि जायोब्ला जों बैफ्राव रेलगारिफोरजों थांनो हायो आरो नोंथां दा रेलगारिनि थाखाय जोंहा बेहाय माखासे टिकेट लानाय जायो बेयाव एसे एनै रां स्टेसननि जान्थायखौ लानानै रां लानाय जायो टिकेटनि थाखाय बेयाव एसेबाबो ओ जोङो कमावनो ओ गुबुनफोरनि थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि ओ रुजुनायाव जों लायोब्ला जुदि जों रेलगारिजों थाङो एसे खमावनो जों जा हानायखौ नुनो मोनो खम बिबांनि रांजोंनो जों थांलाय
ओ दा जि दानि जुगनि ट्रेनफोरा बा रेलगारिफोरा जोंना ओ ओ कारेन्टजोंबो खारग्रा थाबाय आरो सलारजोंबो खारग्रा थायो नाथाय गोदोनि जुगनि रेलगारिफोरा जोंना खैला सावनानै बा डिजेलफोर सावनानै ओ‌ खारहोनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बे रोखोमनि खैला सावनानै जि जोङो गुबुंले बारहावा सोमजिहोयोमोन बैफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो दानि जुगाव सलार एबा ओ कारेन्टजों जोङो रेलगारिखौ खारहोनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां ओम जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन माखासे ओ आदब बा खायदाफोरखौ खा बाहायनानै जोङो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनाय बा था थाजिमै लाखिनायनि मोनसे थिरांथा बे हिसाबै जोङो कारेन्ट एबा ओ सलारनि रेलगारिखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आरोबाव दंबावो हान्था- मेलानि थाखाय गोजौजों बिरग्रा जायखौ जों उरां होननानै बुङो। जों उरांजोंबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो ओ गुबुन मोनसे हादरसानिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसायाव थांनांगौ जायोब्ला जोङो बां गो ख्रैयैनो थांनांगौ सौहैनांगौ जायोब्ला जोङो बे उरां बा बारनि हान्था मेला थांलाय फैलायखौ जोङो लानो हायो उरांखौ बेहाय ओ एसेबाबो जोंनिया रां रुफानि गोनांथि जायो ओ रां- रुफाया बेयाव एसेबाबो बांसिन थांनाय जायो बे उरांजों थांलाय फैलाय खालामनायनि जाहोनाव ओम मानो होनब्ला उरांनि नांगौ जानाय जिनाखि ओ सोदाङि थाव बा जोङो पेट्रल डिजेल जायखौ होनो जोङो बैफोरो इसे बांसिन बिबांनि जायो बेनिखायनो जोङो ओम उराङाव बांसिनै ओ रां होनांगौ जायो आरो बेनि जिनाखि ओ मेेनटेनेन्स बेबो एसे बांसिन जायो बेनि थाखायनो उरांखौ गाखोयोब्ला जोङो बांसिनै रां होनांगौ जायो। बेलेग गुबुनारि हान्थामेलाखौ रुजुनानै नायोब्ला। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो हान्था मेलानि बेलायाव जोङो जाहाज बा नावजों बबेबा दैखौ बारनानै थांनांगौ जायोब्ला जोङो जाहाज एबा नावफोरजों थांनो हायो। ओम बेबायदिनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो नोंथां दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं ओ नोंथांनो आंनि सुंद' बिबुंथि बा आंनि फोरमायथिखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां खोनादोंना नोंथां?
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनि बेबायदि बिबुंथियाव दा नोंथांनोबो आं माखासे बाथ्रा फोरमायबावनो सानदों। आं नोंथांनो खौरां खौरां बिलाइनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों।
अ फोरमायनायसाय नोंथां
बिदिब्ला खोनासंदो नोंथां।
औ दे।
खौरां बिलाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। नोंथां बेरे फुंजानि बिसिना नागारनायनि उनावनो सासे सोदोम सोद्रोम मानसिनि थाखाय जाय बेसादखौ नांगौ जायो बेनो जादों खौरां बिलाइ। थांनाय नैजिब्रै घन्टानि गेजेराव गावनि आरो हादराव मा मा मख'जाथाव जाथाय जाखो बेखौ मानसिया खौरां बिलाइ फरायनानैनो मोनथिनो हानाय जायो। जाग्रा लोंग्राफ्रा जेरै उदैनि गांनाय उखैनायखौ होखारो बिबदिनो खौरां बिलाइयाबो जोंनो गोसोनि गांनाय लु उखैनायखौ होखारो। आथिखालनि मुगायाव थांनानै थानाया गोरलै नंला मानसिनि जिउआ थोंजों आरो खेंस्लायै। बुहुमनि बांसिन जाथायफोरजों नांजाबफालांनाय जाबाय नोंथां। आथिखालाव सानफ्रोमबो सानसुमै आरो लेखा गोरों मानसिया बुहुमनि हादराव जानाय सान फ्रामबोनि फिसा फिसौ जाथायफोरनि सोमोन्दै बिथङै मिथिनानै थानो लुबैयो। आरो मोनथियाबालानो थायैनि मोनसे गाहाय राहाया जादों आ बेखौ ओ खौरां बिलाइनि गेजेरजों मोजाङै मिथिनो हायो। जाय जाथाया जानानै थांबाय जाय जाथाया जाथारगोन एबा इयुनाव जानो हागौ बेफोरखौ बुंथिनाय, बिजिरनाय बेफोरो खौरां बिलाइनि बिबान होननानै साननानै लानाय जायो। दा नोंथां खौरां बिलाइआ बायदि बायदि रोखोमनि दङ। जेरै सानसेयारि हापथासेयारि, दान खावसेयारि, सानसेयारि बायदि बायदि। सानसेयारि आरो हाबथा खावसेयारि लाइसिफ्रानो सरासनस्रा खौरां एबा रादाब दैथायो। गुबुन लाइसिनिफ्राय खौरां बिलाइनिख्रुइ सल, ' सल'मा, रायथाइ बायदिसिना बांसिन थायो। बेखायनो बेफोरखौ खौरां बिलाइ होननानै बुंनो हाथावा। बेबादि रोखोम बोखावनायनि अनगायै आयदा नायनानै खौरां बिलाइखौ मोन माखासे थाखो बोखाबावनो हायो जेरै आबाद बिथां आबाद आयदानि फालांगि आयदानि बिगियान आयदानि बायदि बायदि आरो नोंथां बेफोर लाइसियाव मोनफा थि। आयदानि सोमोन्दैल' बिथं सावरायनाय थायो। आरो ओ खौरांफोर थायो। बेफोरखौ खौरां बुङाबालानो लाइसि होननानैसो बुङोब्ला बांसिन गोहोम गोनां जायो। खौरां बिलाइया जोंनो गुबुन गुबुन रादाबफोर दैथायो जेरै- आथिखालाव जानाय वर्ल्ड काप आरो गुबुन गुबुन गेले बेफोरखौ जोङो खौरां बिलाइनि गेजेरजों मिथिनो हायो। सानफ्रोमबोनि खौरां ज'गायनायानो मा खौरां बिलाइनि गाहाय हाबा। बे खौरां बिलाइआ मेल आफाद दाङाबाजि। बांग्रिं दैबाना एबा बबे हादरनि हादुंग्रानि बरादा सिलोंखो बेनिल' खौरां नङा बबे हादर आ राजखान्थियाव गुन अरखो बबेयाव दावहा नांदों बबेयाव गोरोब खथा जाखो गेलेनायफ्राव सोर मेडेल एबा बान्थाखौ मोनखो बिसायख'थियाव बबे राजखान्थि हान्जाया बेसेबां भत मोननानै देरहानो हागौ एबा देरहाखो बेनि सोमोन्दै बिथङै। बे खौरां बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोयो नोंथां। बेफोरनि अनगायैबो खौरां बिलाइ बायदि जाथायफोरनि फोसावनायनि गाहाम मोनसे। ओ आयदा मानो होनोब्ला खौरां बिलाइनि गेजेरजों माखासे बे ओ फोसावथाय फोसाव जेरै माखासे गेजेर गेदेर। ओ गलाफोर बेबादिनो। मोनसे बेरायग्रा थावनि बेफोरबादिनो। माखासे फालांगियारिफोरनि सोमोन्दै मोनसे फोसाव थायबो बे खौरां बिलाइनि गेजेरजोंनो फोसावफायो नोंथां। जेरै माखासे थुनफावथाय सिनेमा ओ आरो ओ बेफोरनि माखासे बाथ्राफोर एबा मोनसे सिनेमा दिहुनन्नानै लाबाय। ओमफ्राय बेखौ माब्ला ओ दिहुन बेखौ। माब्ला खिथानाय जागोन। बबेयाव बेफोरनि सोमोन्दै बे खौरां बिलाइ गेजेरजोंनो मिथिहोनाय जायो नोंथां दा। खौरां बिलाइया बेनिखायनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे गोनांथार जायगा आवग्रिनानै दङ मुलुग नि मुंदांखा खौरां बिलाइफोरा जाबाय जोंनि भारतनि हिसाबै। ओ दा हिन्दु इण्डियान एक्सप्रेस आसामनि हिसाबै प्रतिदिन टाइम। बेफोरनो मोनसे मुंदांखा खौरां बिलाइ। बेफोर खौरां बिलाइयाव खौरांगिरिफ्रा आरो गुबुन लिरगिरिफोरा खौरांखौ दैथायो। बिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां गियान आरजिनो हायो। खौरां बिलाइ फरायनायनि गेजेरजों सासे सुबुं